औ नोंथां मा खालामदोंब्रा? औ औ मा खालामदों?
जिबन
जाखांबाय?
जायाखै।
जायाखैना ए
गरमलै संयाखैनो
गरमाथ' माथो होनबावनो नोंथाङा बोथोरानो बेनोसै ओमफाय
राज्लायनाया
गेलेनायनि बागैना
औ
उम
जेन'बा गेलेनाया मानो थाखाय मोजां
जायो
बेफोरखौ
ओरैनो नोंथाङा उम ओरैनो नोंथाङा मा गेलेनो मोजां मोनो जेनेबा
गेलेनो मोजां मोननायाथ' आङो बल गेलेनो मोजां मोनो क्रिकेट गेलेनो मोजां मोनो।
औ मोजांथ' औ औ
गेलेनांगौ गेलेनांगौ ओमफ्राय गेलेनांगौ।
बेमार आजारानो बेमार आजारानो माथो जोबनो थांला उम जाफ्लेबाय थानाय गावबा गावनि देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ जाहैबाय गेलेनायजोंनो जेनेबा।
मैगं थाइगंफ्राबो आजिखालि माबा ओंखारसा
औ औ नंगौ मुलि होजोबनाय जासै मोजां मोजां साइस्थ' खालामनो थाखाय हाथायाव मोजां दाम मोननो थाखाय। औ
गेलेनायाथ' आं फुटबलखौल' गेलेनो मोजां मोनोमोनलै, बारा गेलेनाय जाया ओरैनो बेलासियाव दसे दसे जेनेबा प्रेक्टिस हिसाबै।
इसि टाइम पास खालामनो हायोना?
औ देहानि थाखायल' गेलेयो, औ नोंथां बारा गेलेया।
बहाथ' प्रफेसनेल थांनो हानो! मोजां मोजां रोखोम गेलेयाबा थांनो हाखाया।
बो गैला जाहैबाय ओम। गोदोनिफ्राय मोजां गेलेबोआसै ना।
जाया नों थाइम होनो हायाबालाय बहा?
औ नंगौ नंनाया टाइमबो नांगौ ना होनो। टाइम गैया टाइम होआबाबो जाया बेफोरबायदि खेला दुला दिनै, दिनै गेलेनाया गेलेहैदोंमोन आं दहाय बेलासियाव फुटबल गेलेहैदोंमोन आं। बलखौ गेलेहैनाय जादोंमोन औ दसेनो। ओरैनो गथ'फोरजों खारहैलाबायदोंमोन। गैलालै औ औ। बोथोराथ' दा बलनि गैया सुबुंफ्राबा जाया बारा दा आजिखालि। जोलुरखौ आजिखालि नेटजोंसो गेलेनोसै ना? इन्टारनेटाव मबाइलाव बेफोरावसो गेलेनोसै बांद्राय गोसो होला औ। ओरैनो ओमफ्राय नोंथांना हबिया मामोन? खोनादों? हबिफ्रा मामोन होनदों? होम? औ मेथाइ रोजाबनाय ना नोंथाङा बबेबाफोर स्टेजफ्राव रोजाबोमोन नामा? लांदां बैसागुफ्राव मोस ओरैनो रोजाबनाय ना स्कुलफ्राव औ। मोजांलै। होम।
औ औ नंगौ। औ औ औ मोजां। उम। होम होम मोजां औ एसे एनै माबानांगौलै रोजाबनांगौ। मा होनदों?
आं बिदियाव गैयालै नोंथां। आंना एसे आलदासो मोसानाय रोजाबनाय एखदमबारे लाथिख'थार आरोना आङो।
गाव थायो थानाया मोनफा मोनफा एसेबाबो
गोदो बो इन्टारेस्ट लाबोनो रोङासैना।
जोनोम जोनोमफबो फैफायाना बबावबा
नंगौ नंगौ नोंथां। गावबागाव सोलोंनाय न'जोंसो जायो बिदिया रावबो रोंखानानै फैया।
उम। टाइम होनांगौ जायो बेयावबो टाइम होनोहायाबा जाया।
औ गासिबावबो टाइम नङाबालाय बोरै जानो।
उम।
अहु गरमलै बोथोरानो जानाया जायाखै नै ओंख्रिसो संदां।
उम। मा ओंख्रि नोंथां।
नै ओंख्रिया माबा ओइ बर'नि ओंख्रियानोसै माथो दंबावो। अमा बेदर मोजां एवनानै गोथाव संनान जानसै।
उम। जानांगौथ' जानांगौ देहाखौबो नायनांगौना।
मा होनदों?
जानांगौ देहाखौ नायनांगौना।।
औ औ बाय एसे गोलोमदै सर गारहैबायना। नोंथांनालाय माथो ओंख्रिनो।
नंगौ नोंथां आंना माबा सबाइ अमा जागासिनोबावोसो आङो।
बाब मोनजाबायानो होनबालाय नोंनाबो।
द टाइम जाबायना नोंथां।
औ औ औ मोनाबाय मोनानायाथ'।
हारसिं संनानै जायो नोंथाङा।
औ हारसिंसो नै। बेखौनो नायगासिनो। लानाय जायाखैलै थाखा फैसानि।
उ उ।
बैसोआलाय थां थांनाया थांबायमोन। दे न'आ जाबायमोनबो। लाथ'नोसो हायाखै। लानायाथ' लानांगौमोनलै नोंथां। हनै माथो माबे लानायाथ' हागोन ला खांनायनि उनावसो समायखिरा जागोन ना मोनसे जाहोनायनि। बेमार आजार जागा नायनायनि एसे फैसाबो
उम उम। आजिखालि दामफ्राबो बाराय जोबबाय।
बुंनांला रायलायाबाबो जासिगोन खोमा बेनि बागै दाम बारायनायनि बागै।
फोरोंनांगौआनो जागोन गथ'फोरखौ।
होम।
ओमफ्राय नोंथां खबर सबर मोजां?
खबरा मोजां एसे।
उम।
मोजाङैनो दंथ'यो।
उम।
ओमफाय नोंथाङा लाबाय नामा?
लाबाय नोंथां।
लाबायबो
उम लानायखायन्थ' नै थाब थाब लानायखायन्थ' थाब थाब मोनजादों नै नोंथां।
हाब होनबाथ' बिदिसो जायो होनबा थाब मोनजायो।
उम।
नोंथां
बारा गोबाव जायाखै नोंथां आंनाबो बोसोर आराय बोसोर जाबाय।
आराय बोसोर जाबाय ना?
दा माबानि खुदियानि खुदियानि लाहार फाहार सोलिगासिनो।
औ। ओमफाय। मोजाङै सोलिगासिना हा बाजैयालाइ अबेनि जाखोरा नोंथां
अ नों बे माबानिनो बारा गोजोन नङा
गामि खाथिनि नामा
क'क्राझार टाउननि
टाउननि औ
गोरों होनबाबो म
टाउननि बाबो गोरों
संनाय खावनायाव ना
रोङो सोरबा सोरबा टाउनावबो
रोङो रोंनायाथ' रोंद्राय नङाना गासिबो औ औ नंगौ
सोरोंबा नों रोङो मानो रोङा जानो
रोङो सोरबा सोरबा सोलोंनो गोसो गैयि आवसो माबा जानानै थायोना
हम नोंथाङा लानाया माला सानखो
लानायथ' लानांसिगौमोनलै नैरोजा नैजि दाइनफ्राव खोथा खालामदोंमोन माथो हागोन ना हाया जाखो
हागोन नोंथां नाजाबा हागोन
उम हाबो थानो हासि।
साहस साहसबो नांगौ नोंथां लानो।
नोंनिआलाय।
लाबा माबा मोनसे राहा ओंखारो।
ओंखाथ' ओंखारखागोन गारिया जाबाय जेब्ला नोङो फाहामनोथ' मुलि नागिरनांगोन ना। बिगाव जाहैबाय जेनेबा।
उ। होमबा जाथ'सिगोना नोंथां।
उ उ दे दे। नोंखौ ला लबालाय ना औ दे दे लोगो मोनगोन दे।